लौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा औ
औ औ
ए गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
ओ नोंथांनिसिमबो।
औ ओ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथांजों एसे ना बर'फोरनि नाफाम बानायनाय दोरोङारि गियानजों बर'फोरा माबायदि नाफाम बानायो बेनि सायाव एसे सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा जेरै बर'फोरनि नाफाम बानायनायनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो?
खोनायासै नोंथां आङो।
अ नोंथां बर'फोरनि नाफाम बानायनायनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो होनदों। खोनादो ना नोंथाङा?
औ खोनादों बुंफिनलाय नोंथां?
औ माने बर'फोरनि नाफाम बानायनायनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो होनदों।
अ उम नाफाम होनोब्ला जोंनि बर'नि मोनसे ओंख्रि नङा होमबा नोंथां जायखौ जों जि आइ टेक मोननो हादों।
औ
मा औ ओ नाफाम होनोबाथ जोंहा नाफामखौ देनो थाखाय जोङो औ नाफामखौ जोंहा ना गोरानजों बानायनाय जायो। नाफाम देनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ना गोरान नांग्रोगौ जेरै ओ जोङो ना गोरानखो जोङो ओ जों गुरनाय नङाब्ला बुथुमनानै दोननाय नाखौ जोङो फोराननानै ना गोरान ओ गोसोमनि माने थास'खौ देनाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ नगौ नोंथां।
औ अ थास'खौ जोङो गिबियावनो नाफाम दे बिगुरफोरखौहाय सैनानै जोङो माने थासखौ गुसुं गुसुं हासनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ जोंहा दोनखानाय ना गोरान ना गोरानखौ जोङो दे जायोमोन जोंनि बर'निनो उवाल गाहेन माने उवालाव देनाय जायो आरो जोङो गिबियावनो जोङो ना गोरानखौ जोङो गुन्दै खालामग्रोनाय जायो जोङो उवालाव देनानैहाय ओ जेब्ला ना गोराना गेब्लेयो अब्ला जोङो ओ सैखानानै लानाय थासखौ जोङो ना गोरानाव होनानै देफानाय जायो आरो अब्ला अ मोननै खौबो जोङो गेब्लेेजासे मोननैबो मिक्स जाजासे जोङो दे-देनाय जायो बेनि उनाव जे-जेब्ला ओ थास' आरो ना गोरा देनाय जायो गेब्लेयो अब्ला जोङो ओ बयाम नङाबा औवानि हासुङाव जोङो नाफामखौ सोनाय जायो आरो ओ नाफामखौ जोङो सोखांनानैहाय ओम नाफामा जेब्ला औ खाङो अब्ला जोङो नाफामनि नाफाम सोनाय जायगायाव जोङो खारैखौ जोङो प्लास्टिक एबा ओ लाइ बिलाइयाव जुनानै जोङो माने खफा बायदि होथेनाय जायो आरो माने बेफोरबायदि मुवा बेसादखौ होथेयोब्ला खारैखौ होथेयोब्ला माने नाफामाव माने थाम्फै एबा गाज्रि एम्फौ बेफोरखौ बेफोर बेफोर हाबनायनिफ्राय हमथायो आरो माने खारैया। बिनि उनावहाय जोङो खफायावहाय प्लास्टिक होनानै बयाम खौहाय ओ मारिनाय जायो आरो प्लास्टिक होनानै माने ओ भयामनि मुख्राजों मारिनाय जायो आरो गुबुन फारसेथिं हासुङाव सोयोब्लाबो जोङो खारै होनानै होथेनाय जायो बेवहाय जोङो जिगाब नङाब्ला ओ माखासे रैखा थि गोनां माने थालिर बिलाइ अ जिस्रि बेफोरजों होथेनायखौ नुनो मोनो आरो अ जोङो। औवानि हासुङावहाय औ औ नाफामखौ सोयोब्लाथाय जोङो बेखौ अ जोंनि अदाबनि सायावहाय दोननाय जायो आरो माने जि जायगायाव उखुन्दै थाङो बेवहाय बेवहाय दोननाय जायो आरो नाफामखौहाय। आरो नाफामखौ जोङो अ अ जिबा एबा नैजि साननि उनावहाय जानाय जायो आरो नोंथां। औ आरो नोंथांमोननि जायगायावलाय नाफामखौ माबायदि देनाय जायो आरो अ नोंथांमोननि जायगायावहाय ओ बबे बबे नाखौहाय देनाय जायो?
अ नोंथाङा जेरैबायदि होनदों नाफाम देनो थाखाय गिबियाव ना नांगौ जेरै ना खौ गुरनानै लाबोगोन बा सेन बा खखा बायदियाव मोननाय बा फुख्रियाव मोननाय फिसा बायदि नाफोरखौ ओ बेखौ गिबियावनो मोजाङै सायनानै साफा खालामनानै लागोन आरो बेखौ मोजाङै फोरानगोन आरो जेरैबायदि सान्दुङाव फोराननाय आरो अराव फोराननाय होनोब्ला अराव अरदाबाव फोराननाय नाया बांसिन मोदोमसिनो। आरो सान्दुङाव फोराननाय होनोब्ला बेवहाय माने बेयो बांद्राय गोथाव जाया होननानै बुङो मानसिफोरा आरो अरदाबाव फोराननाया जेरै- अरहांनानै फोराननाया गोद थावजासिनो होनना बुङो। बेयाव
औ
माने सान्दांगायाव होनानै फोरानो आरो बेखौ फोरों फोरोंखांनायनि उनाव नाया जेब्ला मोजाङै रानो अब्ला जे थास' गोसोम होनदों नोंथाङा आरो थास' गोसोमनि अनगायै आरो बेवहाय गुबुन थास'बो होजायो जेरै- बेबायदि ओ जेरै- हाग्रानि थास'जों लोगोसे से न'आव गायनानै लानाय बायदि रोखोमनि थास'फोरखौबो थास'फोरजोंबो माने नाफामखौ देनो हायो जेरै- ओम ओ दिंखि बायदि आरो अवार बांसिनै माने जोंनिथिं बे दिंखियाव देनाय जायो माने उवालखौ जोबोद खम नुनाय जायो आरो। आरो बे दिंखियाव दे-देेबाय मिक्स खालामनानै माने नांगौ जखानि ना गोराना जेसेबां आरो बेसेबांनो जेरै- थास'खौबो नांगौ जखानि ओ सायनानै लाबाय आरो एसे फोरानद'बो आरो थास' खौ एसे फोरानद'ब खांनानै जेरै- औवायनि हासुङाव सोनानै दोननाय जायो आरो औवानि हासु सुङाव सोनानै जेरै- सोखांनानै माने बेखौ लारु लारु खालामनानै औवा हासुङाव सोबाय बेखौ ओमफ्राय नोंथाङा जेरैबायदि होनदों थालिर बिलाइखौ होनानै खारैजों बिथियो होननानै। जोंनिथिंबो बेबायदिनो खालामो माने ओह। खारै एसे होन खारै एसे होनानै लिरथेबाय आरो बेखौ औवा हासुङाव सोनानै दोननाय जायो आरो। बेखौ बुंनो थाङोब्लाथ' नैजिस एबा जिबा साननि सानाव जानायजाया जोंनिथिं बिदिनो मास मोननै बा मास मोनथामनि उनावसो जानाय जायो।
अह औ। ओ नोंथांमोननि जायगायाव अब्ला नाफामखौ माबादि संनाय जायो आरो मा मा ओंख्रिजों जानाय जायो?
अह। जेरै- नाफामखौ एसे लाव लावबो जानायजायो आरो एसे टेब टेबबो जानायजायो बाथोन बायदि बेबायदि खालामनानै जायो आरो जोंनिथिं आं माने नाफामखौ बेफोरबायदि गोबां आइटेमाव संनाय मोनजाफेराखै। माने एरैनो बाथोन बायदि खालामना जानाय बानलुगोसा होनानै बेफोरबायदि बांसिन मोनजादों ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होदोलाय नाफामखौ माबायदि जानाया बांसिन गोथाव जायो।
मोजां खोनायासै नोंथां।
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो होन दों नाफामखौ मा मामिदि मिदि जाबा। हेलौ नोंथां।
औ। खोनादों बुंलाय नोंथां।
ओह नोंथांमोननि नोंथांनि बादिब्ला माया मोजांसिनजायो आरो माबादि जायोब्ला गोथावसिनजायो एसे
खोनायासै नोंथां आङो नेथनि प्रब्लेम।
ओह नोंथांनि बायदिब्ला। खोनाबायना नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां। उम हेलौ नोंथांनि बायदिब्ला नाफामखौ माबायदि जानाया गोथावसिनजायो आरो माबायदि जायोब्ला मोजांसिनजायो एसे फोरमायनानै होदो। हेलौ नोंथां।
हेलौ नोंथां औ खोनादोंदासो नोंथांङा बुंलाय
अह नोंथांनि बादिब्ला नाफामखौ माबादि जानाया गोथावसिनजायो आरो माबादि जायोब्ला मोजांसिन जायो।
ओह आंनि मुथैबाथ आं गोथावसिन नाफामजों गोथावसिन मोननाया थास बिसं एबा थास बिबारजों जानायखौ बांसिन गोथाव मोनोआरो नोंथां। ओह नाफाम जोंहा ओरैनोगोजा सङोब्लाथ जोंहा खारैजों बिदै फुदुंनायखौ बांसिन नुनोमोनो। ओह लोगोसेजोङो नाफाम खौहाय जोङो मैथाजोंबो बाथोन बायदि जानाय जायो लोगोसे थास' बिसं जेब्ला मेसें बोथोराव जोङो थास' बिसंखौ जायो अब्ला जोङो ना गोरानजों लोगोसे नाफामखौ होफ्ला होफायोबा बांसिन गोथावसिन जानायखौ मोनो आरो जोङो। लोगोसे जोङो थास' बिबारफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो अ आरो थास' आथिं बेफोरबायदि ओंख्रियावबो जोङो होनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
अह जोंनि जायगायावथ' ओ बुंनो थाङोब्ला माने ना गोराननिख्रुइ नाफामनि बेसेनासो बांसिन आरो नोंथां।
औ मानो होनोब्ला औ बिदिनो जोंनियावबो नाफामनि बेसेना गोबां आरो नाफामखौ दानायाव गुबुन सुबुं फोरा मोनोब्ला माने गोबां बेसेन होग्रा जाबाय बेखायनो बेनि बेसेना बांलांनो हमबाय मानो होनोब्ला नाफामा जेबो गाज्रि खालामा आरो बे जानायावबो जोबोर गोथाव जायो। जोंनियावबो बि दिनो नाफामा जोबोर बेसेन गोसा आरो उम
औ नाफामखौथ' जोङो ओ नाफामखौथ' जोङो आजिखालि बर'नि माखासे हटेलफ्रावबो मोननो थाङो नङा होमबा नोंथां?
औ औ मोनो नोंथां।
जोंनि बर' बर' हारिनि बर' सुबुं सुबुंफोरनि अनगायैबो गुबुन सुबुंफोरखौबो जोङो नाफाम जानायखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ आरो बिसोरबो माने देनानै बिसोरबो बेबायदि सोलोंनानै आरो देनानै बिसोरबो फाननो हमनायखौ नुनो मोनबोदों आङो। मानो औ मानो होनो ब्ला नाफामनि बेसेना गोबां जाबोनो हमबाय बेखायनो जाहोनाव बिसोरबो बेफोरखौ सोलोंनानै लाबोनो हमदों।
औ नंगौ। ओ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां।औ दे अब्लालाय नोंथां औ दे।